हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ दे जोङो दायो ओ माने खुन्दुं लुनायनिफ्राय दा खुन्दुं लुनायनि बागै जोङो सावरायनायनि ना। बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि बागै।
उम उम
आ-आंनो गिबियाव बुंग्रोनोसै नामा ना नोंथां। दा दोरोङारि औ औ ब दानाय लुनायनिसा औ बर'फोरनि दोरोङारि दा नाय लुनाय बा गान्नाय जोमनायनि सायाव जोङो सावरायनिसै ना। दा बुंनो थाङोब्ला गाननाय जोमनाय बर'फोरनि दोरोङानि गाननाय जोमनाय होननानै बुङो। खौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो जेरै हौवाफोरा जों गामसा आरो गामसा गाननायखौ नुनो मोनो ना। आरो जेरै हिनजाव माहारिखौ जों मा गाननायखौ नुनो मोनो दख'ना गाननाय खौ नुनो मोनो नङा होमबा औ दखनायाबो मोननै रोखोमनि दं ना मोन सेया मा अग्लं दख'ना आरो मोनसेया दख'नाया मा होननानै बुङो जोङो
लांगा दखना ना मा होनो बेखौ औ। नाथाय दख'नाया माने दख'नायानो आरोना माने मोनसेल' सोदोब नाथाय बेफोर खौ माने मा बाहागो खालामनानै खिन्थु बे दख'नायावनो गोलैजोबो आरोना नङा होमबा। दख'नानिनो बाहागो जाहैबाय बेफोरो। दा गोदो गोदायनिफ्राय दा गोदोथ' जोंनि बर' मा होनो इखो गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा मा जायोमोन गावनो गाव दानानै लायो मोन न' गावनो खुन्दुं बायनानै ओ नाथाय गोदो माने मा मोनो बेखौ ओ जोंनि बर'फोरखौ माने मा दानि गोदान मुगानि जाबायदि नों ब्लाउस ना मा होनो बे बेफोरखौ गाननायखौ गोदो मा नुनो मोनामोन आरो। बिसोर मा होनो हिसिमा दानानैनो बेफोरखौनो जोमनानै थायोमोन नङा होमबा? बैसागो मोसायोब्लाबो ओ ब्लाउस गाननायफोरखौ नुवामोन। बा फास्रा जोमनायखौ नुयोमोन आरो नङा होमबा नोंथां गोदो। जोंनि बर' हारियाव माने मामोन बेफोर मा ओ गुबुननिफ्राय फैनाय ब्लाउस बा आजिखा दिनैनि दिनाव गोदान मुगाजों ओ बेंजानाय बा बेफोरखौ मा होनो बर' आइजोफोरखौ बा बर' हौवाफोरखौ गाननाय नुवामोन आरो बा गोदोनि नोङो नोंथाङा फट'फोरबो नुनो हानाय नङा होमबा बासिराम जोहोलाव मोननि दावहा नांनो थाङोब्ला मा बिसोरो आर'नाइल'सो लायो मोन आरोना बा बिसिनि माबा मा देहायाव खोबनो थाखाय मा गैयामोन ओ बै गस्ला बे गैयामोन आरो नाथाय दिनैसो मा खालामबाय गोदान मुगाजों दिहुनजानानै माखासे ओ बायदिसिना मा होनो बेखौ ओ ओ रोखोमनि गस्लाखौ दिहुननानै नङा होमबा बायदिसिना सेभेन साइजखौ नायनानै दिहुननानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि समाव बिदि गैयामोन दा बेफोरो मा होनो ओ एसे सोलायबोनाय आरो जोंनि समाजावबो बा गोदोनि आरो दानि नङा होमबा बेबायदिनो सोलि सोलायलांगासिनो आरो उननि इयुनावबो जेन गोदान गोदान सानखांनायजों सोलायलांबाय थागोन दा
बैफोर खुन्दुंफोरखौ गोदोथ' इन्दि खुन्दुं मा नङा होमबा जोंनि बर'फोरा मा खानोमोन ओ आथिखालनि दिन जिबायदि गोनां जि जाय मा होनो इन्दि नङा होमबा दिनै गांसे बायनो थाङोब्ला माब इन्दिनि फास्रा जुदि गांसे लानो थाङोब्ला मानो नैरोजानि रोजा ब्रै रोजा बिदि होनांगौ जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ नोंगौ खोनादों दे नोंथां बुं
औ औ दा बेबायदि दिनो मा जायो ओ जोङो मा गाननाय जोमनायखौ गोदो मा खालामोमोन ओ खुननिफ्रायबो माखासे ओ खुन्दुं दिहुननानै बिसोर मा खालामोमोन ओ गावनि गाननाय जोमनायखौ मा खालामना लायोमोन दानानै दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे नोंथां बुंबायथा
एसे बुंजागोन नोंथाङाबो इन्दि एम्फौ बा इन्दि खुन्दुंखौ माबायदि दिहुननानै बर'फोरा लायोमोन बेनि बागै एसे बुंजागोन आरो
ओ दा बुंनो नोंथाङा एसे सिगाङावनो बुंलांबाय ना जोंना मा होनो बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखामोन नङा होमबा दा बिथांमोना दानायनाय लुनायाव माखासे मा खालामना लायो खुन्दुंफोरखौ बिथांमोनानो दननानै लायो जेरै बुं थाङोब्ला जोङो बर'फोराथ' खानि बिखायाव थानानै रायजोआानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि नङा होमबा बिथांमोना गोदो गोदाय मा खालामोमोन एम्फौ फिसियोन ना नङा हबा आरो बे फिसिनानै बिथांमोना एम्फौनिफ्राय मा मोनो एम्फौ फिथोब मोनो नङा होमबा बे एम्फौ फिथोबनि निफ्रायनो बिथांमोना खुन्दुंखौ मा खालामो दरननानै लायो आरोखि नोङा होनब्ला? बिथां मोनहा बे खौ मा खालामो खालिबोलाव खुन्दुंनि थाखायल' नङा बिथांमोना मा खालामो बे एम्फौखौ जानायजों लोगोसे बिसोरो मा बेफोरखौ फालांगिबो खालामो आरो खालामोमोन आरोखि बिथांमोना ना गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ बिथांमोना बायनानै लायोमोन दा खुन्दुंखौ खालिबोल' मा एम्बु फिथोबनिफ्रायल' मोननाय जाया ना जेरै जोङो नोंथाङा एसे सिगाङावनो बुंलांबाय मानिफ्राय मोनो फुंनिफ्राय मोनो बा दंफांनि बायदि बायदि द फांनि बिगुरनिफ्राय खुन्दुंखौ दरननानै लायो लोगोसे थालिर बिफांनिफ्राय खुन्दुंखौनाय दनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि जोङो आरो बेफोर
बायदिसिना गाब गाबफोरखौबो मिथिंगानिफ्रायनो बर'फोरा मा खालामोमोन दिहुननानै लायो। जेरै मा गाब दं बे गयनिफ्रायबो बिसोर मा मोनसे काब दिहुनो मोननो गोदो नङा होमबा? आरो गोदोनि ब्रासफोराबोथ' निम बिफांनि बेफोर बे खौनो बाहायनायखौ मानो बर'फोरखौ जोङो मा खालामो
औ औ बेफोरा बिथांमोननि औ बेफोरो बिथांमोननि दोरोङारि गियान होननानै बुंजायो बिथांमोना बबेखौ गुङाव मा गाब होबा बबे बबे बिलाइखौ होबा मा गाब जागोन बिथांमोना मोजाङैनो रोंखा राखै खोन आरोखि दा बुंनो थाङोब्ला गोथां गाबिनि थाखाय जोङो मा मोन माबोरै गोथां खुन्दुङाव गोथां गाबफोरनो हायो होननानै बुब्ला जों बुंनांगोन। बेयावनो जेब्लायबो गोथाङै थाग्रा बिलाइ जेरै जों बुंनो हायो औवा बिलाइनि औवा बिलाइ गोथां बिलाइ ओमफ्राय हमना ला बादामालि दैयाव थानाय बादामालि औ बेजों सफुनैजों आरो खुन्दुंजों
दङ'मोन आरो ना गोदो मा होनोमोन बेथ' सिन्दुर बिफां होननाय मोनसे फिथाइ दङ'मोन। बेनिफ्राय बिसोरो गोजा गाबनि आरो गोदो गावखौ समायना खालामनो थाखायबो बिसोर मा होनो दा बेफोरबो मोनफा मोनफा गाननाय जोमनायावनो गोलैयो नङा होमबा? गावखौ समायना खालामनो थाखाय बिसोर मिथिंगानिफ्राय बायदिसिना फिथाइफोर मानो खना बायदि खालामनानै गाननायखौ जों मिथिनो मोन आरो बा गावनि गुसुथियाव लागायनो थाखाय नङा हबा गय जायो। मोन ना मा होनोमोनथाय बेखौ गय जानानै सुनैजों गय जायोब्ला मा होनो गावनि गुस्थिया गो जाना थायोबा मोनसे समायखांनाय मोनसे महरखौ गावनो गाव मिथिंगानि नो बानायनानै लायोमोन होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो दा बेफोरबो ओमफा गाननाय जोमनाय देलायनायावनो गोलैयो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ आरो बेफोर। औ गोदोनि दानाय लुनाय नि माने ओ दानाय लुनायनि आरिमुफोरा जोबलांनो हमबाय। बेनो मानो होननानै बुङोब्ला औ दानि मुगायाव दा दाथ' मेचिनजों बानायनायजो। हा नङा होमब्ला दाथ' हमना ला औ दा औ दा बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनायनि माखासे आइजें आइलाफोरनि मुंफोरखौनो दा आथिखालनि सुबुं माहारिया मिथिनो मोन-मोनाखै। ना बिथांमोना बिथांमोना बबेखौ गनसा बबेखौ गनसि बबे खौ साल खुन्था बेफोरखौ ओ सिनायनो मोननाय नंलासै आरोखि ना? मानोना बेफोरा गोमालांनो हमदों बेनो आरो
बेफोरखौबो माने बांद्राय नुला आरो दा बेनि थाखायनो बेफोरखौबो जोंङो संरै खा खालामनांगोन नङा होमबा मिथिंगानिफ्राय बबे मोनसे ओ गाबखौ दिहुनोमोन बे जोंनि इयुन जोलैनि बिबान जानानै थाबाय आरो नाथाय दिनैनि ग्लबेलाइजेसन मुगायाव जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बेफोराव माने मा आखाय होनायखौ जोंङो नुनो मोनाखै आरो दा बेफोराव जुदि आखाइ होयोब्ला जोङो माने मा इयुनाव जेन जोंनि राव थुनलाइजों लोगोसे गाननाय जोमनाय हारिमुखौबो मा खालामनो हागोन जौगालांनाय जों हेफाजाब
औ औ हेल' खोनादोंना? हेल' खोनादोंना नोंथाङा हेल' औ दा नोंथाङा एसे